औ नोंथां
मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहर
नोंथांनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय ।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन ।
हागोदेे नोंथां।
बिदिब्ला दिनै जों बर'नि दोरोङारि संनाय साम'जों सबाइ ओंख्रिखौ माबायदि सङो?
ओम
गिबियावनो फंनैसो बुंनानै होग्रनोसै गिबियावनो गिबियावनो साम'जों सबाय ओंख्रिया जाबाय बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै ओंख्रि। जों सबाय आरो साम' ओंख्रिखौ संनायाव माबायदि ओ माबायदि आयदा थायो बेखौ आं खोन्थाग्रोनोसै गिबियावनो जोङो साम'खौ फख्रि एबा बिलोनिफ्राय खननानै लाबोग्रोनानै जोङो बेखौ हरसे एबा हरनै सो सोमनानै दोननांगौ जाहाथे साम' थानाय मैलाया रुंग'नानै गैया जायो बेनि उनाव जों साम'नि बिखं एबा साम'खौ जों दानख्लाबनानै बेखौ मोजाङै फुनांगौ। जाहाथे बेयाव थानाय नांनानै थानाय मैलाया गैया जायो बेनि उनाव जोङो साम'खौ दसे सम सोमनानै दोनथ'नांगौ। दानिया जोङो सबायखौ मोजाङै सारायाव एवफ्रामना लानांगौ जाहाथे सबाया मोजा जाङै ओंख्रि संब्ला मोदोननायनि बिनि उनाव जों सबायखौ एवफ्रांना लानायनि उनाव बेखौ वाल एबा दिंखियाव एसे देरस्रोमनानै लानांगौ बिनि उनाव जोङो बेखौ संग्रायजों मोजाङै जावस्रुनानै लानांगौ जाहाथे बेयाव थानाय जाबोरफोरा खारो बेनि उनाव जों सबाय खौ मोजाङै सुनानै लानानै जोङो बेयावहाय सारायाव दै होनानै जों सबायखौ खारै होनानै रुगोना लानांगौ। जेब्ला सबाया रुयो अब्ला बेखौ जों साइडआव खांनानै दोनथ'नांगौ।
औ औ
दानिया जों एबारो सबबायखौ एवनो थाखाय जोङो बेवहाय सारायाव मोजाङै थावखौ दुंहोग्रोनांगौ।
औ औ
बेनि उनावहाय जों बेवहाय सामब्राम गोजा खौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनाव जों साम'खौ होनांगौ साम'आ जेब्ला एवफ्रामो एवफ्रामनानै जोङो साम'खौ एसे बेरनाय मोनो अब्ला जों बेवहाय हालदै संख्रि नोंथाङा जि होनो गोसो बेवहाय जिरा बानलु गोरान बायदिसिनाखौ होनानै मोजाङै साम'खौ एवफ्रामगोना लानांगौ। जों साम'खौ एवफ्रामनायाव खोस्लिखौ बाहाया मानो होनोब्ला खोस्लिजों एरोब्ला साम'नि बिखुङा बायख्लाबो।
औ औ
बेनिखायनो जों साम'खौ खाद'जों एवो एरो।
औ
जाहाथे साम'आ बायैनि थाखाय।
औ
दानिया जों बेवहाय सबायखौ होसननानै होसिगोन
औ
सबायखौ होनायनि उनाव जों साम'जों सबायखौ मोजाङै एरबाय थानांगौ
औ
जेब्ला ओंख्रिया मोजाङै फाग जानानै फैयो अब्ला जों संख्रिखौ नायो आरो गंगार दुन्दिया नङाब्ला हाइजेंनि बिलाइखौ होयोब्ला सबाइ ओंख्रिया जोबोर मोदोमो आरो जों बेवहाय खारै नांनाय नाङिखौ मोजाङै साखिनानै नायनांगौ।
औ औ
जोंना ओंख्रि संनायावबो मोनसे नेम दं दे जोङो ओंख्रि खौ मोजां सङाब्ला ओंख्रिया पाग जाया एबा गोथाव जाया। बेनिखायनो जेसेबां हायो सबायजों साम' ओंख्रिखौ जों ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ जाहाथे ओंख्रिया जानायाव गोथाव मोनो एबा मिलौनायनि थाखाय दानिया नोंथाङा सबायजों साम' ओंख्रिंनायनि बागै एसे फोरमायदो।
हागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो। जों गिबियाव साम'आथ' गोबां रोखोम थायो नङा होमबा साम' गोलाव साम' लादाय साम' खिंखिरि आरो बेनि अनगायैबो साम'ला दाय जों साम' लादायखौ नोंथां बांसिनानो जोङो सबायजों जानायखौ नुनो मोना ना
औ नंगौ नोंथां
जोङो साम' खिंख्रि होनो बे साम'दा होनाय बैफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेखौ जोङो गिबियाव साम' ओं सङोबा जों साम'खौ गोनांथि जाग्रगोन ना बेनिखायनो जों साम'खौ अबेबा दैमा एबा बिलोफोराव थांनानै खना लायबाय खना लायनायनि उनाव जोङो बैनि मैलाखौ थिरन होनो बा ओंखारहोनो थाखाय जोङो देबसे एबा सारायफ्राव साननै बा सानसे नोङो बैयो खिरन्जासिम जोङो जेब्लासिम जायो अब्लासिम सोमना दोनो बेनि उनाव जोङो म खालामो बैखौ बिनि मोखांखौ जोङो बिजि एबा सुफोरजों एब खनानै ओमफ्राय बिनि उनाव एख' खांनायनि उनाव जोङो बिनि खिथुखौ दानस'यो बा उदैयाव जखानि नायनानै बिनि उनाव जोङो साम'खौ मोजाङै खादा एबा दिपसिफोराव फुख'यो आरोना फुख'ना जेब्ला जों जोङा अब्लासिम जों बै साम'खौ फुख'बाय थायो बेनि उनाव जोङो साम'खौ फुग'खांनानैबो जोङो बैनिफ्राय ओंखारनाय दानस'नायजों ओंखारनो थाखाय जोंङ बै मैलाखौ खारहोबावनो थाखाय जोङो नारें बायदिसिनाखौ सेबनानै आर सोमना दोनबावनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो साम'आ जगार जाखांनायनि उनाव जोङो सबाय फैलायबाय सबबायनि बेलायावबो जोङो सबायखौ गिबियाव सारायाव एवथ्रमनानै लागोरनानै मोजां मोदोमजासिम एवना लाना जों बे खौ उवाल एबा दिग खिफ्राव सौनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बै खौ जावसोनानै बैनि मैलाखौ खारनानै जोङो बै सबायखौ जोङो खारैजों मोजाङै रुग्रोनानै लानाय जायो जेब्ला सिम रुयो अब्लासिम जों बेखौ जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोंनो गुबुन सारायफोराव जि जि जायगायाव जोङो बै ओंख्रिया संजाथावथाव बैफोरबायायदि जायगाखौ नायनानै जोङो बैहाय मोजाङै दुंहोगोरानै जों बैहाय थावखौ होनाय जायो थावखौ होनायनि उनाव
माबा
सामब्राम सेरनाय जायो सामब्राम सेरनायनि उनाव जोङो साम'खौ होनाय जायो जों साम' दहायैनो नोंथाङा बुंखालांनाय बायदिनो जोङो साम'खौ खोस्लि फोरजों बारा एरनायखौ नुनो मोना एरथाब्लाबो जोङो खौ जोबोद खमखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना। आथिखालाव नाथाय जोङो खोस्लिफोरजोंनो एरनायखौ नुनो मोनसै बिनि उनाव साम'खौ जोङो बेरजासिम मोजाङै एवनानै बिनि उनाव जोङो बै रुनानै लाखानाय सबाय ओंख्रिखौ जोङो बैहाय होनाय जायो आरो होसननाय जायो बेनि उनाव जोङो नांगौ बिबांनि गोदौ होबाय थानानै जों मोनजासिम जेरै ओंखेया फाग जाब्लाासो गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जों ओंख्रिया फाग जाजासिम बिदिनो गोदौ होबाय थानायनि उनाव जोङो गोदोनि समावथ' जोङो बांद्राय बेबायदिनो हाथायाव फाननाय मस्ला बायदिसिनाखौ बाहायनाय जायामोन। जोङो मिथिं बियावनो मोननाय जेरै गंगार दुन्दिया हाइजें बिलाइ बायदिखौसो होननानै मोजां मोदोमफ्रु मोनो होननानै गोदोनि आबौ आबैमोना बुंनाय बायदिनो मा खालामो जों बैफोरबायदि बुस्थुखौ बारिनिफ्राय खानानै सुनानै मोजाङै होननाय जायो आरो मोनसेयाव ना? बिनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै गोदौहोनानै संख्रा खिनायनानै नांगौ बिबांनि दैखौ रानहोनानै जोङो खांनानै जानाय जायो आरो नाथाय आथिखालाव जों बैफोरनि संनाय आदब खान्थिफोरखौ जोङो बांसिन सोलाय सोल' जानायखौ सोरनिखौबा सोरनिखौबा नुनो मोनसै आरोना नोंथां। गोदोनि जों मिलनायखौ नुनो मोनला आथिखाल मुगायाव जों मस्ला मस्लि नि बेलायाव जों जिरा मस्ला बिदिनो बायदिसिना हाथायाव फाननाय मस्लाफोरखौ लाबोनानै बैसोरनि थावनायखौ मोजां मोनहोसिनो थाखाय जुगाबो सोलोंनाय लोगो लोगोनो जों बैफ्राव बायदिसिना मस्ला होनायखौ नुनो मोनबोयो आरो
बिनि अनगायै जों साम' साम' सबायखौथ' जों बयबो गोथाव मोन खायो बांसिन मानसियानो जोङो। बैफोर ओंख्रिखौ जानाय जायो आरोना जानायजों लोगोसे जों बैफोरखौ जोङो हा हाथायाइाव रांखावरिनि बेलायावबो जोङो बायदि फुजा मेला बायदिसिनायाव जों आथिखाल मुगायाव संनानै फाननायखौ नुबोनो मोनसै आरो। जेरै फुजाफ्राव जोङो खुरैसे साम'नो जों फनसास था थाखा सललिस थाखा साथिस थाखा बायदि होनानै जानायफोरखौ नुनो मोनसै आरो। बिनि अनगायैबो जोङो साम' होननानै बुङोबा जों साम'ला दायो जोंनि ओनसोलाव जों साम'लादाय फाननायखौ नुयो बै साम'लादायफोरखौ जोङो मैथाजों जायो सोरबा सोरबा बायदि ओंख्रि होनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो। नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला साम'लदाया जोब जोबोद खम मोननाय जासै
औ नोंथां।
सिगांनि बायदि साम' दानायखौ जों जेरावनो दुब्लि फोथार बायदिफोरावनो नायागिरबानो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों सामलदाया जोबोद खम जालांनो हमदों।
औ औ।
मोनब्लाबो जों अबेबा समाव हाथाय बाजारफोराव खनफा बिदिनो ओंखारनायखौ नुयो जोङो साम'लादायखौ गिबियावनो रुनानै लाग्रो। रुनानै जों साम'लादायनि जा मोदोम बेखौ जोङो स्टिफिन बायदिजों एरख'नानै जोङो मोजांनो बेखौ गावनि नांगौसेबां जखानि फिसा फिसा हानानै लायो
औ
खायसेया साम'ना आदायखौ मैथा बांगालजों जायो आरो खायसेया जेरै बायदि बिलाथि फिथाइ मैथा गोखै बायदिजों एवनानै मोजां मोनो। नाथाय बेखौ मैथा बांगालखौ जोङो जेरै साम' लादायखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोनानै बेवहाय हालदै आरो जिरा मस्ला सामब्राम गोजा बायदिजों मोजाङै सिगाङावनो एवफ्रामग्रोनानै जों बेवहाय मैथा बांगालखौ फिसा फिसा हाफ्लेनानै एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो
औ औ
आरो बिनि उनाव जों बेखौ खायसेया बिलाथिजोंबो ओंख्रि संनानै जायो जों संनायनि आयदायाबो गावबागाव न'खरनिया गुबुन आलादा आलादा जायो बयनिबो न'खराव संनायनि नेम आदबा गुबुन गुबुन जायो
औ नोंगौ बिदिब्ला नोंथां जोङो दोन थ'नो हासिगोन नामा जा समाबो जानां ओमफ्राय जोंनो नोंथांजों रायलायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा सोंनायनि थाखाय
गोजोनथों
ओं गोजोनथों